हेल' खुलुमबाय अ हेलौ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां
औ औ ओ नोंथाङा मा खालामनै जोङो नोंथां?
आंथ' ओरैनो जिरायनासो दं दायो।
अ औ
नोंथाङालाय मा खालामदोंमोन?
आंबो ओरैनो जिरायना दंमोन नोंथां ओ आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रासो सावरायनो सानदों ओ सावरायनो सानदोंमोन नोंथां दसे सम नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां? औ औ ओ नोंथांजों आङो बेरायनायनि सोमोन्दै ओ नोंथाङा बेरायनानै मोजां मोनो ना ओ बेरायनायनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन सावराय सावरायनो हागोन ना नोंथां औ औ ओ औ बेरायनायाथ' जोंनि ओ मोनसे थाफा देरनाय ओ मोनसे थाफा देरनाय ओ मोनसे खामानि जायखौ मावनानै जों गोबां गोजोननाय मोनो ओ जानांगौ नोंथाङाबो गोजोननाय मोनो ओ नोंथाङा दासिमहालागै मा मा जायगायाव बेरायफेरखो नोंथाङा एसे? फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ औ औ
औ औ औ
नालाय अरुणाचलावबो थांबाय भुटानावबो थांबाय ओमफाय शिलंआवबो थांबाय
औ औ
नोंथाङालाय बहा बहा बेरायखो हेल' नोंथां